नोंथां खोनादोबा नोंथांङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथयोबा नोंथां
अ दंङो नोंथां
अ नोंथांदों आं माने सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जाबाय नोंथां
अ सावरायजागोन दे नोंथां नोंथांङा होमबा जागायग्रोदो नामा
औ दा जों होनबा सोलोंथाइ होनबाथ' जोंथ' जोबोद बाथ्रा सोलोंलादों नंङा होमबा नोंथां
औ दों दे दंङो नोंथां नोंथां
दा सोलोंथाइनि लोगो लोगोनो जोबोद बाथ्रायानो जोंहा सोलोंनो लागा दंङो सोलोंनो हायो नंङा होमबा नोंथां
औ हायो नोंथां
औ दा सोलोंथाइनि लोगो लोगोनो जोंङो जोबोद मा होनगोन बेखौबो नोंथां जोंङो सोलोंबो सोलोंबो मोनो सोलोंनोबो हायो। बेलेगनि गोसो बेलेग बेलेगखौ गुबुनखौ सोलोंहोनोबो हायो नंङा होनानोथ' जोंङो
औ हायो आरोनो औ नोंथा आरो सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव जेबो गैया दानि जुगाव जेनेबा नंङा नोंथां
औ औ औ
सोलोंथाइ जाबासो जेनेबा साख्रि बेफोरबायदिबो जायलांङो सोलोंथाइ गैयाबा जेनेबा बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो हायाब्ला उन्दैयाव उन्दै समाव जुदि सोलोंथाइ लानोहायाबा बेफोरबायदि जेबो उनाव जेनेबा खस्थ' जाहैयो आरो जेनेबा नों। थांनोहो ओमबा।
औ औ औ उन फिउसाराव खस्थ' जायो ओ सोलोंथाइ गैयाबा।
बेनिखायनो जे मान हायो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो नों थां नोंङा होमबा नोंथां औ। दा ओरैनो नोंथाङा सोलोंथांनि बागै एसे बुंना हो फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बागै नोंथां जोङो दाथ' जोङो सोंलोंनो लागा जों दा दा जों फरायाखैबो होनजायो नङा होमा नोंथां।
औ फरायनायाव बेफोरो
फरायनायानो जा खामानियानो जा। आलदा आलदा खामानि ओ सोलोंनो लागा दोङो नङा होमबा नोंथां जोङो। दा जोङो अ दा जों सोर सोलोंनोलागाबाथ' जोङो दा सोलोंथाइ दा जोंनियाथ' जोबोद गोनां गोनांथार जाना थाबाय नङा ओमबा नोंथां?
औ दोङो नोंथां।
बुहुद गोनांथार जानानै थार सोलोंथाइया दा जोङो सोलोंथाइ होनबाथा दा जोङो फरायनो बागैनो मोनसे जों सोलों सोलोंथाइ गैयाबाथ' जोङो दानि जुगावथ' जेबो मुलाम्फायानो गैया नङा होनबा
गैया नोंथां गैया नोंथां जेनेबा सोलोंथाइ लाब्लासो जेनेबा नोङो मेट्रिकआव जेनेबा मोजाङो पारसेन्टेज लाबासो जेनेबा नोङो कलेजाव एदमिसन मोनो दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां। बेफोरबादि आरो फिउचाराव जुदि नोंङो सासे एसे मोजां मानसि जानो जुदि हास्थायोबा ना नोंथां? सोलोंथाइखौ मोजाङै लानांगौ आरो उन्दै समाव नोङा ओमबा नों नोंथां आरो जोंखोथ' जेनेबा बिमा बिफायाथ' सोलोंथाइ लानो होखायो उन्दै समाव बयखौबो औ। दानाथा आरो सोलोंथाइनि थाखाय आसाम सरखारफोराथ' जेनेबा जेनेबा गोबां आयेन लानानै फैदों। जेनेबा मुलाम्फा इदिनो राननानै फैदों। जेनेबा नोङो जेनेबा सरकारियाव फरायबाबो फ्रियै फरायनो मोनखायो दानि जुगाव जेनेबा। प्राइभेटआसो फ्रि नोङा बेफोरबायदि आरो जेनेबा।
औ औ औ औ
जेनेबा नोंथां सोलोंथाइखौ लानोहायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां जेनेबा गावहानो फिउचाराव उन जोलोयनि थाखाय जेनेबा मोजां आरो। सोलोंथाइआ।
औ औ औ औ
औ
दा नोंथाङा होमबा एसे। जि बुंनांबाय आं। स बाथ्राया सैथो नङा होमबा नोंथां दा जोङो औ दाथ' जोङो नै स्कुलफोराव थाङोबाबो जोंना जोंआ थाङोबाबो जोंना सब फ्रि होजोब सब फ्रि नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइ लानो थाखाय सब फ्रि जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां खायफा खानै बिदि गथ' गथ' गथ'फोरा उन्दै गथ'फोरा बिदि स्कुल थाङा मा थाङा गेले गेलेथिंबाय थानाय नुयो जों नङा होमबा नोंथां जोङो?
थिनबाय थायो जेनेबा बेबायदिनो औ
अ बेराय थिंबाय थायो नङा होमबा?
औ
नोंथाङा बेबायदि सा मायबा फोरमायगोन सानदों नामा जे स्कुल थाङाला
जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा बेफोरबायदि फरायाबा जेनेबा बिसोरनि उन फिउसाराव जेनेबा बेफोरो बिसोरो खस्थ' जाहैगोन आरो जेनेबा बिसोर दा जुदि उन्दैयावनो जुदि खस्थ' खालामना लाखायाबा जेनेबा उनाव जेनेबा बेलेग जेनेबा कम्पानि बेफोरबायदियाव थानानैसो जेनेबा खामानि मावनांगोन। मोजां सोलोंथाइ लानो हायाब्ला जेनेबा ओरैनो होमबानिया जायबा बिसोरनि लोगो जेनेबा बिसोरजों जमा था रो जेनेबा फरायसग्रा बिसोरजों एखे क्लासमेट बेफोरो मोजाङै जुदि फरायनानै साख्रि मोनलाङोबा बिसोरो साख्रि लालांनो हायाबा बिसोरो गावसोरनो दुखु मोनगोन अब्लानिया जों मानो बेफोरबायदि समाव फरायनालायासै। बिदि जाहैगोन आरो नोंथां मा होनो औ नोंथाङा ओरैनो बेसेबांसिमसो फरायखो दा जेनेबा ओरैनो सोलोंथाइया बेसांसिमसो जाना थाखो नोंथांनिया।
औ नोंथां आंबो बेबायदिनो जे जों आं ग्रेजुवेटबो खाला खालामनो हादिया। बिदिनो एसेे प्रब्लेमनि थाखाय
औ
बिदिनो सानो जे उन जोलैयाव जेबो जे राव रावबो बेबायदि जानाङाथों होननानै सान आङो आरोना नोंथां।
औ जेनेबा जेनेबा खस्थ' मावनानै जानाङा जेनेबा बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जेनेबा मोजाङै थां थांनानै था बेफोरबायदि सानो आरो जेनेबा। अब्लाबो सोलों खाया जुदि नोङो जेनेबा हायार सेकेणडारि जेनेबा बेफोरबायदिलासि थायो। ओमफ्राय जेनेबा मोजाङै मोजां खोनायो आरो मानसिफोरा जेनेबा नङा होनबा नोंथां डिग्रिफोरखौ लायाबाबो बि बेफोरखौ लायाबाबो जेनेबा हायार सेकेण्डारि आलासि फरायबा एसे मोजां जायो आरो। गावहा इन्टारभिउ सिन्टारभिउबो होनाय नङाबाथ' दानि जुगावथ' आरो जेनेबा मेट्रिक पास टेन पास नङाबाथ' जेबो साख्रिनि इन्टारभिउखौनो होनो हाया जाहैबाय नङा होम
औ औ उम
औ ओरैनो नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानदों जेनेबा एसे फोरमायना होलाय।
अ नोंथां दानि जुगावथ' मेट्रिक पासबाबो ज' थार्द डिभिनना जेबो भेलु गैयि जालांबाय नङा होनबा नों
अ भेलु गैया नोंथां फार्स्ट थार्ड सेकेणड बेफोर भेलु गैयिया फास स्टार दिडिस्टिंसन बेफोरसो बाहाय एसे भेलु गोनां। बेफोरनि सायावबो थपार जानांगोन नोंथां औ औ
औ
नोंथाङा मायबा होनदोंमोन नोंथाङा?
होनाखै नों बेफोरबायदिनो जेनेबा थां थार्द सेकेणडफोरा बेफोरबायदि जेनेबा भेलु गैला जालांबाय दानि जुगाव। गोदोयो जेनेबा थार्दआव पास्टआव माने जेनेबा दा जेरै डिस्टिंसनाव पास जायो बेफोरफोरखो थार्दआव जेनेबा आगोल गोदैयो बेफो सार्दआव पासजानायखौनो गोग्गानाय लानो हायोमोन जेनेबा औ। दा जेनेबा डिस्टिंसन जेनेबा बेफोरबायदि स्टेेन बेफोर बायदि थांना थांनो हाबासो जेनेबा गावखौ गोग्गाना लानाय जेनेबा नङाबाथ' थार्दफोराव पास जाबाथ' जेबो मुलाम्फायानो गैया दानि जुगाव जेनेबा नों आं कलेजावबो एडमिसन मोना मोजां दुु मोननाय नङा जेनेबा बेफोरबायदि फरायनो बेफोर बायदि आरो नोंथां औ ओरैनो गोबाङाथ' औ मा होनदों नोंथां?
औ दा दानि जुगावथ' गोबाङानो जे ओ इदिनो आनजादफोराव उथिसारनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नोंथां
बिदिनो थार्दबाबो सेकेणडबाबो होमबाबो नोंथां जेबो भेलुआनो नुनो मोनला नङामोन। दा दा जोङो कलेजफोराव थाङोबाबो जे थार्द डिभिसनफोरा था था ओ था बेफोरबथाय मानि माबायाव थायोसो वाइटिं लिस वाइटिं लिसावसोथाबावनासो उनावसो फोराबो जायो नङा होनबा नोंथां
औ जेनेबा जायबा टपार जेनेबा जायबा डिस्टिंसन स्टार मोननाय। बेफोरनि मार्कखौ लानानै जेनेबा बिसोरखौ बिसोरखौ जेनेबा एदमिसन होग्रोनानै बेफोरो जाहैबाय उनाव जेनेबा थाबफोरा बेफोर बायदि जायो आरो नोंथां एडमिसन मोननाया गोब्राब आरो दानि जुगाव जेनेबा बे बादि फरायनानै जुदि मोजाङै फरायनानै जेनेबा पारसेन्टेजखौ मोजां मोनाबा। बेफोरबायदि जायो आरो जेनेबा औ।
दा दा जोङो जिबायदि नुगासिनो बेबायदि रावबो बिबायदि जानाङाथों होनना सानो नङा होमबा नोंथां जोङो
औ सानो जों थांनो सानो।
माने उनाव गावनो गाव जोङो गाव गावनो हानाय बादि जाया जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो रावबो बिदि गथ'फोराबो स्कुल स्कुलफोराव थाङाबा लाखानो बेरायबाय थाबाथ' गावनो गावनिनो भुल बेफोरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जेनेबा गोबां फरायसाफोरा जेनेबा दानि जुगावथ' गोबां फरायसाफोरानो ओरैनो बे जेनेबा जाथिंला बायो बेरायथिंला बायो बेफोरबायदिनो बाइक बेफोर बायदि दाब्रथिं बेफोर बायदि जेनेबा बेफोर बायदि बिदिनो नुग्रा नुनाय जाबाय आरो जेनेबा गोबांखौनो बबावबा थां बबेबा बबा बबा थांबा जेनेाक्सिडेन्ट जानाय बेफोरबायदिल'
औ औ औ। जोबोद खोनानो मोनबाय न' बेबायदि जाथायफोरखौ नंङा होनबा नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों औ जेनेबा फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदि खुलिबानो जेनेबा बेफोरबायदि खुलिबा इउटुबफोर खुलिबा बेफोर बायदिनि थैनाय बेफोर बायदिफोरखौल' खोनायो आरो जेनेबा गोबां स्टुडेन्ट फोरानो सोलोंथाइ लासै जेनेबा दाथ' आरो गोबां गिख्रंथावसिन बेफोरबायदि मोनसे जिनिस ओंखारदों नोंथांङाबथ' मिथिखायो द्राग्स बे द्राग्सखौ जानानै जि जेनेबा मानसिफोरा जि जेनेबा बोरै जालांदों। बेफोरबायदि जिउआ खहा जालांगासिनो बिसोरो बिसोर खौ जेनेबा बेबायदि जानांला उननि सोलैफोरा बेफोरबायदि जानांङा बेफोरबायदि आं सानो आरो नोंथां नोंथांङा एसे फोरमायना होनदों मिथि
नंगौ बेफोर गावनि बिसोरो निसा बुस्थुफोराथ' गावनि देहानिनो हानि नंङा होमबा नोंथां गावखौनो खहा खालामो जाहाथे आरो इयुन फिउचार फोर रावखौबो जे बिबायदि होनाङा बेफोरबायदि इसोरबो सामलायना लाखिनो नांगोन नंङा हानांगोन नंङा होमा नोंथां दा जोंबो जोंबो लाया बेफोरबायदि नोंसोरबो लानाङाथों होनना बुंनो हानाय नोंसोर बिसोरबो मोनसे गोग्गानो हानाय गावखौनो खालामना लानो हानांगोन नोंथांनगौ नंङा
अ हा नोंथां नंगौ बेफोरबायदिनो जेनेबा उन फिउचाराव औ बेबादि जानांला आरो जेनेबा नोंथां बेखिनिखौनो आं नोंजों रायज्लायबाय न
औ ओरैनो सावरायनानै मोजां नांबाय
औ
दाथ' जोंना होनबा समनि औ औ औ औ दे होमबालाय नङा नोंथां औ औ दे गोजोन्थों